हेलौ औ खोना खोनादोंना नोथां
खोनादों खोनादों गिबिआवनो खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
औ नोंथाङा दा मा मा खालामगासिनो दङ
आङो दा ओरैनो सानजौफुनि जाखां लोंखां बायजोआव दसे ओरैनो जिरायथनानै दंथयो नों
आंबो जाख थांनानै एसे ओरैनो जिरायनानै दङ आंबो बाहेरायावहाय
अम थ हमबा नोंथांनि कल हरनाय नि गुबै जाहोना मामोन
आंनि नोंथांनिसिम आंनि गल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं दा नोंथांजों एसे ओ जोंनि जानायनि सायाव राय्लायनो सानओ सावरायनो सानदों आरो ओ मा मा मैगं जायो मा मा माबायदिहाय जोङो मैगंखौ गायो बिनि सायावनो सावरायनो सानदों नोंथाङा। सम दङ'ब्ला एसे दसे समनि थाखाय आंजों सावरायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे मानो हाया जानो।
औ। दे बुंनोसो हब्ला।
थ होमब्ला आङो बुंनो सानदों दायोथ' जोंना गोबां रोखोमनि मा होनगोन जानाय मैगंफोर दङ जेरै जोङो जायो होनब्ला आलु जायो कबि दं मथर दं लाय लाफ मुला बेसर। आ आरो। मा होनगोन सबाइ दङ आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोर जोङो गायो। फैयो आ बेफोरबो बेफोरनि गेजेरावबो जोंना मा होनगोन? जा ओ मोनसे बर'नि जोंनि ट्रेडिसनेल होननाय बेयो जाहैबाय। सबायाइबो दङ' सबाइ ग्रि औ दा होमबा आङो बुंनो सानदों मान मे मैगंखौ जोङो बोरै। गायो बेखौ माने आं बो एसे बुंनोस सानोआरो
औ दे एसे फोरमायनानै होलाय
थ' होब्ला जोङो आलुनि सायाव बुंनोसै आङो। ओ थ' आलुखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो मा होनगोन। मोनसे हा नांगौ ना थ होमबा बे हाखौ जोङो हालेवनानै लायो एबा सोरबा सोरबा मैबो होयो ओरैनो मा होनगोन हाया एसे गोरा जानानै थायो नालाय थ बेखौ हालेवखांनानै जोङो मोजांनो आलुखौ गायनो थाखाय मा होनगोन आलुखौ बस्थायाव सोनानै दोनो आरोना जेन जन बियो आलुवा गाजा खिलि खिलिथों होननानै जोङो सान माने सप्तासे बा सप्तानैै बस्थायाव सोनानै दोनो आरो सोरबा सोरबा मा होनगोन खायफा खायफाया मास मोनसे फोर दि दोनो आलुफ
औ जायखौ बिदान होननानै बुंनाय जायोना नोंथां। ओम
ओ बिनि उनावहाय जे जोङो आलुखौ गायनो थाखाय हाखौ जोङो मा होनगोन लारि लारि बि बिदिनो मा होनगोन खोनानै लानांगौ आरो ना आलि बायदि ओं एवनानै आलि बायदि खोनानै लानांगौ। दा बेवहाय जोङो आलुखौ बे आलुआ जेब्ला गाजा बेरोना बे लाबोनानै जोङो दरफा दरफा बा माने गायनानै होनाय जायो आरो थ बिदिनो गायनाय समा जोंना बांसिनानो गायनायखौ नुनो मोनो होनब्ला जोङो ओ
मेसें बोथोरावहाय मेसें बोथोरावहाय गायनाय जायो नामा नोंथां?
औ मेजें बोथोराव गायनाय जायो औ आरो बेखौ जोङो मा होनगोन
औ।
दे नोंथाङा मा बुंदोंमोन?
अब्ला नोंथांङा आं आलु गायनाय होनना बुंनायावहाय आङो आलिखौ जि नोंथाङा नोंथाङा जि बुंबाय हाखौहाय एवनानै लानांगौ बे हाया मा गिसि ना गोरान नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय।
हाखौथ' जोङो गोरानैनो गोरान गोरानैबो खायफा खायफा माबायो ओ सोरबा सोरबा गिसियैबो माबायो जानो हानाय बेखौ आङो बारा इसेबां मोजाङै मिथिला माने गोरानै एवनायखौ आं बांसिनानो नुनो मोनो। नाआरो।
औ औ।
द होनब्ला नोंथाङाबो एसे मा होनो मैगं मैगंनि बारै एसे नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ मैगंनि बागै माने मा मैगंखौ माबोरै ओमफाय गायनाय जायो बेखौ नामा नोंथां?
औ।
औ अब्ला आंलुखौथ' नोंथाङा दानिसो बुंखांबाय बेनि गेजेरावनो मेसें बोथोराव जा मैगं गायनाय जायो आंबो बेखौनो बुंनोसै नोंथांनो जोङो मेसें बोथोरावहाय लाइबो गायनाय जायो बे गायनाय माने बेखौ फैनाय होननानैसो बुङो दिसुन बेखौ जोङो बेखौबो लाइखौ फोनो थाखायबो जोङो गिब बेयावनो हाखौ एवग्रोनानै लानांगौ बा हायाबो एसे बेयावनो हाखौ एवग्रोनानै लानांगौ बा हायाबो एसे गोरा जानानै थायो नालाय बेनिखायनो नांगोल एबा ट्रेक्टरजों जोङो बेखौ एवग्रोनानै लायो एबा गुन्दै गुन्दै खालामनानै लायो हाखौ नङाब्लाथ' जोङो बे खोब फोनो हाया नालाय नङाब्ला जोङो खदालजों एसे इसे जावफ्लेनानै लायोब्लाबो जायो नोंथां।
औ
एबा लाइल' नङा जोङो लाफाबो फोनो हायो आरो ओ एबा लाइ ल नंङा जों लाफाबो फोनो हायो आरो मैगं थाइगङाव जि जोङो होबा बिराद मोदोमो बेखौ मा बुङो दुन्दिया बेखौबो जोङो फोनो हायो बेफोरबायदिनो बे गुन्दै खालामनानै लानाय हायावहाय जोङो बेखौ बि गुन्दै खालामनानै लानाय हायाव हाय जों बेखौ फोनो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो फोनायनि उनावहाय थिग मास मोनसेनि उनावहाय बेयो मोजाङै देरबोलाहाय जोङो बेखौ, जानो हायो आरो बे लाइ लाफाल' नङा नोंथां, कबि बेफोरखौबो कबि बान्दाकबि बेफोरखौबो गायनाय जायो आरो। बेफोरखौ गाइनायनि आदबाबो बेफोर बायदि बिदिनो गिबियावनो हाखौहाय जोङो एवनानै लानांगौ आरो कबिफोरखौहाय बायनानै लाबोनांगौ बिदिनो गिबिआवनो हाखौहाय जोंङो एवनानै लानांगौ आरो कबिफोरखौ हाय ओ बायनानै लाबोनांगौ फुलि फिसा फिसा आरो बेखौ जोङो एसे एसे गोजान जायगा बानायनानै बेखौ फांसे फांसेहाय गायनाय जायो।
ओम दां होनब्ला नोंथां आं नोंनाव जयै सोंथि सानलु आ थुन। ब्ला जोङोथ बयबो खोनानो मोनो आरो नुनो मोनो मोनसे मैगं जन्थु नु जाहैबाय मानो बेयो जाहैबाय गोखै ओ जायखौ बुङो मैथा होनो त' होमबा बे मैथा बिलाइनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? माने बोरै संबाथाय मा मा मा जिरादजों संबाथाय बेयो माने यिया
सिन जायो औ मैथाया थ' जोंहा आं मोनथिनायावहाय मोनथाम रोखोमनि दङ नोंथां नङा होमब्ला मोनसेया जाहै मैथा गोखै मोनसेया जाहैबाय ओ मैथा जिब्रि जोंनि जायगायावहाय बेखौ मैथा जिब्रि बुंनाय जायो गुबुन गुबुन हालामावहाय गुबुन गुबुन मुंदङो जानांगौ आरो गुबुन मोनसेयाहायै मैथा गोजा जोंनि जायगायावहाय जोङो मैथा गोजा आरो मैथा गोखैख खौहाय बांसिनै जानाय जायो थ आङो। अब्ला मैथा गोखै आरो मैथा मैथा गोजानि सोमोन्दै एबा बेखौ माबोरैहाय जाब्ला बा माजों जाबोला बांसिन गोथाव जायो आं नोंथांनि एसे फोरमायनानै होदिनि। बे खौहाय जोङो जायो होनोब्ला थ बांसिनै जोङो सानदुं गोसायावहाय बेखौ नाजों जायोबोला बांसिन गोथाव जायो होननानै मानसिफोरा बुङो एबा ओ मानसिफोरा बुङो माने जा आंबो माने आंनि बायैदिब्ला आरो गोथाव जायो आरो नाजों जायोबोला आरो
उम बांसिन मा होनो औ औ नोंथाङा बुंनाय बायदियैब्ला। जायखौ माने सानदुं गोसायाव जानाय जायो बेयो जाहैबाय मैथा बांगाल। मैथा गोखैखौथ जोङो बांसिनानो सान्दुं गोसायाव जानाय जाया औ नोंथाङा बुंनाया थिगानो जादों बारु मैथाखौ जेनेबा नाजों संनाया।
औ औ नाजोंब्लाथाय बेयो गोथावसिन जायो बे खौ जोङो ना फिसि फिसाजोंबो जानो हायो आरो ना गिदिरजोंबो जानो हायो आरो ना। ओ नाल नङा जोङो बेखौ खांख्राइजोंबो जानो हायो बिराद गोथाव जायो खांख्राइजोंबो नाजोंहाय जेरै बायदि गोथाव जायो खांख्राइजोंबो बिदि बिदिनो गोथाव जायो आरो जोङो दालिफोरजोंबो जानो हायो मैथाखौ आरो खान्थाल बे गरसे दङ नोंथां औ खान्थाल बेगर जोंबो बे जोङो बेखौ जानो हायो गासैबो ओंख्रिजोंनो जोङो बेखौ लगायनानै जानो हायो जेरै आलुखौ जोङो जायबो गासैबो मैगंजों जानो हायो थिग बिदिनो औ नङा नङा बेखौ माने मैथाया बेलेग आङो एसे। माने आं खान्थाल बेगरनि बागैबो खोनन्थानोसै नोंथांनो खान्थाल बेगरखौबो जाहाथे मै मैथाजोंबो जानो हायो नालाय।
औ औ
औ आरो जोङो ना गोरानजोंबो जानो हायो मैथाखौ आरो जोङो जिखुनुजोंबो जानो हायो अमा बेदरजोंबो जोङो जानो हायो आरो जोङो थास जायोबोला बेखौ माननाया दानगारथों होननानै गोखै जानो थाखाय जोङो मैथाखौ होनाय जायो थासआ आथिं जायोबोला एबा थास बिबार जायोबोला बेफोरबाददिनो जोङो गोबां ओंख्रिजोंनो बेफोरबायदि मैथाखौ होलानानै जानाय जायो आरो।
उम उम उम।
बेनो आरो आरो जोंनि ओ मा होनो बेखौ मैथा गोजाखौ जायोबालायनो माबेबा माबेबा बेरामालायनो हामो बिदि होननानै जोङो खोनायो। आरो बेनिखायनो जोंङो जानाय जायो। अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो नोंसोरनि जायगायावहाय माबे मोनसे मैथाखौ बांसिनैहाय जानाय जायो आरो मा माबेजों जानाय जायो।
उम उम, दा होमब्ला आंङो जोंनिथिंजाय जानाय जेन्थुनु मैथाया मा होनगोन मैथा गोखै ओ मैथा बांगाल होनो। बेसोर मोननैखौबो बांसिनानो जानाय जायो ओ मैथा बांगाल होनोब्ला जोंङो बांसिनानो मैथा बांगालखौ जों गरम बोथोराव एबा सानदुङा दानगारनायनि थाखाय जानाय जायो। ओ आरो जोङो मैथा गोखै होनोबाथाय बयबोथ मा होनगोन गोखै होनबा एसेबाबो लुगैयो ना।
औ।
मैथाखौ जोंबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो खायफा खायफाया नाजों बा नायो खायफाया अमाजों बानायो, खान्थाल बेगरजों बानायो
औ बिदिनो नोंथाङा आं मोनसे खोथा बुंनो साननोसै सानबाय जे दिनैनि बुंथनायखौ रायलायनायखौ इसेयावनो फोजोबनो गोनां जानोसै नामा।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम।